औ नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों औ नोंथांजों खोथा रायलायनांगौ दं
औ दे रायलायजायो नोंथां आंबो नोंखौनो नेनानै दंगासिनो दंखायोमोन दहायनो
औ औ दालाय मा खालामगासिनो दं नोंलाय नोंथां
ओइ नोंथां आङो मोनसे बारिनि साहा दंफाङाव माने दंफांनि साहा सिङाव जिरायनानै दं गरम बोथोर नालाय नोंथां माने थानो सुखाआ मानो बेय थायां बैयै थाङां माने बिदि जायो माने दा गरम बोथोरखाय आङो जोंहानि बा फोथारनि दंफां साहा सिङाव आं जिरायनानै दं आरामसे बारबोनांगासिनो दं जिरायनोबो मोजां निजोम जायगा हारसिं बावसो रावबो गैबावा आंजो दा हारसिं जिरायनानै दं आङो
औ नोंथां आंबो बिदिनो आंबो जोंहानि न' खाथिनिनो फोथाराव आरामनो बार जागासिनो दं जिरायनानै
दे थिगानो अब्ला नोंथां जोङो मा आयदानि स सायाव सावरायोब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनाया मेहेर गोनां जागोन बेखौ नोङो एसे आवगायबोदो दे नोंथां।
औ जोंनि दिनैनि सावरायबा जों बैसागुखौ सावरायनाया मोजां जागोन नामा नोंथां जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' नेम जोंनि बर' फोरबो
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां आं बैसाग नि आं नोंथांजों सावरायनो हागोन माखासे औ मोसानायफोरनि सोमोन्दै औ होमबा आंनो नोंथांनो एसे खोन्थाग्रोनोसै नामा आंनि जि मिथिग्रो आङो डाइरेकयै सर्टयै हाबखानोसै नों
औ दे नोंथां औ दे।
औ माने जोङो बैसागुआ जों जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि एंगारहायै मोनसे फोरबो। जों बैसागुआव जों साफ साफ्रोमबो बैसागु सानखालि जों रंजायो। बा रंजानानै जोङो मोजां मोनो बिदिनो जोङो बैसागुआव जोङो गोबां माने न'खर न'खर हामनानैबो मोसाहैयो बिदिनो रंजायो मोसायो खौसेथि जालायनानै बैसागुआ गोदोनि समाव गोबाव सानालागै जायोमोन आथिखालाव सातदिन बा बिनि एसे बारायै फालिनायखौ जों नुबोयो बा जायगा लायै जायगा बैसागु ओरैबायदि जायो बा सोरबा गामियाव गामि ग-माने खनसेयैनो गामियाव माने जयै मोसानाय हाबाफारि लायो खायसे खायसे जायगायाव न'फ्रोमबो न'खर न'खर हाबनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो जेरै बर'नि आंगो हारिमुवरारि दोरोङारि माबाफोरखौ लानानै खाम सि फुं जथा सेरजा मा होनो गंगोना बिनिफ्राय हा हारमुनियाम सिफुं बैफोर दामग्रा दुग्रा आगजुखौ लानानै जोंनि ओनसोल बा खायफा खायफा गामियाव बेफोरबायदि दामग्रा देग्राखौ लानानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो नाथाय खायफा खायफा गामियाव बेफोरबायदि दामजु दामनायखौ लायालासिनोबो जों रंजानाय नुयो अब्लाबो जोङो माखासे बैसागुखौ जोङो फालिहरनाय जायो जिखुनु जे दामग्रा देग्रा लानानै जों गाजा गोमजायै मोसानानै जोङो बैसागुखौ रंजााहरोब्लाबो बेखौबो जोङो बैसागु होननानै बुंनाय जायो जों जिखुनु जाया बैसागु बोथोराव बयबो ग्रोम ग्रोम रंजानाय मोसानाय दामनाय देनायजों जोङो रंजाब्लानो बेखौ जों बो होननानै जों मिथिनायबो जायो आरो बुंनायबो जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा बिनि बागै?
औ औ नोंथां आं आंनिफ्राय जा जोंनिथिं फालिनाय जायो बेखौ बुंनो नाजानोसै। जोंनि जोंनिखै बिदिनो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जोंनिथिं बिदिनो बैसागुनि एक थारिखनि सानसे सिगाङै जोंनिखै बिदिनो बैसागुआव बैसागुनि नामाव बिदिनो मोसौ थुखैयो एबा मोसौ खौ न'निफ्राय लाना थांनानै दैमाबा अबावबा दै गोनां जायगायाव लाना थांनानै थुखैयो बिदिनो माला गानहोयो फान्थाव बिदिनो बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि फिथाइ सामथाइजों जोङो जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथाइजों जों बेखौ माला गानहोयो बेनि उनाव जों हांगार लानानै बे मोसौनाव जों थुयो थुनानै जों बे मोसौखौ नेम हिसाबै गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय हिसाबै जों बे मोसौखौ आगारना होयो सानसे नि थाखाय बिनि उनाव जों बैसागुनि एक थारिकआव होनना बुङोबा फुंनि सिखारनायनिफ्राय जों दुगैस्रां लोबस्रांनो गिदिर गिदिर सुबुंफोरखौ जों मान होयो गावनिफ्राय देरसिन एबा गावनि बिमा बा बिफा बा बिदा बिसोरखौ जों मान होनाय जायो खुलुमो बा गावनि बिब' बिसोरखौ जों खुलुमनानै मान होयो सनमान होयो बिदिनो बिनि उनाव जों सानसे बा दुइ थारिखनिफ्राय जों नै थारिखनिफ्राय जों बेखौ जों बेलेग रोखोमै लाङो जों बैसागु मोसानाय होननाय जेरै मोसायो जोंनि गोदोनिफ्रायनो मानिबोनाय नेम बियो जों गोदोनिफ्रायनो एंगार हायि बियो जोंनि फालिबोनायखा जों मानिबोखायो बे नेमखौ जों बर'नि जों बेखौ दुइ थारिखनिफ्राय जों मोसानायखौ स्टार्ट खालामबोयो जों बेयो गाननाय जोमनाय देलायनानै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ बा बिदिनो रायजोयैनो खारो समावबा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बेलेग बेलेग नेम फालियो जोंनि जायगाथिंथिं सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरि बा रायजोयैनो ज' ओंखारनानै बैसागु मागिहैयो आरो जोंनि थिं बिदिनो न' न' मागिनाय होनोबा बिदिनो मागिनायथ' होनला बेखौ न' न' हाबनानै नेम होयो मानसिफोरखौ मान होयो मान हैनाय जायो जोंथिं बिदिनो सोरनिबा न'आव सोरनिबा नङा बयनिबो बबो न' न'खर न'खर हाबनानै मोसाहैयो रंजाहैयो बिदिनो खुसि खुसि न'खर गिदिर गासिबो उन्दै निम खुलुम होयो मोसाहैयो सनमान होयो बिदिनो बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै बयबो बो मोसायलायो रंजालायो बे जोंनिथिं बेबाय रोखोमैनो फालिनाय जायो नोंथां नों एसे नोंसिनिथिंनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां माखासे बिदिनो जोंनियावबो नोंथांमोननि बायदियैनो जोंनियाव रंजायो बा मोसौनि फालिनाय बा मोसौनि बैसागुआव नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों मोसौ बैसागु होनबा फासआवनो मोसौ नि बैसागु जायो बे मोसौ गुनि बैसागु जोंनियावबो बिदिनो माखासे नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों बा आंनो फोरमायदों बिदिनो एखे सेम फालिनाय जायो आरो जोंना एक थारिक बा बैसागु जोंनि मानसिनि बैसागु होनोब्ला जोङो जों बैसागु सानखालि बा गामसा गाननानै गस्ला गुफुर गाननानै आर'नाइ फालि लानानै जोङो बैसागु गाव न'खर न'खर हाबनानै मोसायो बिनिफ्राय जोङो गावब जोंनियाव माने बैसागु सानखालि जोङो गावबागाव माने गावनि लिरनाय गावबागाव मेथ थाइखौ खननानै जों मोसानाय जायो मेथाइ खनगिरि जोंना सासे थाखायो बिदिनो खाम दामग्रा सासे थायो सिफुं सुग्रा सासे थायो सेरजा दामग्रा सासे थायो हारमुनियाम दामग्रा सासे थायो सिफुं दामग्रा सासे थायो बिदिनो बायदि बायदि जोंना दामग्राफोरा थियारि जानानै थाख खायो बिनिफ्राय मोसाग्राफोरा मोसायो ज' ज'यै खौसेथियै गोरोबलायनानै मोनफ्रोमबोनि न'आव जोङो हाबनानै मोसानाय जायो मोसाखांनायनि उनाव जोङो माखासे मोसाखांनाय जोबोब्लाथाय जों बयबो ज' ज'यै ओंखारबोयो। जोङो माने बिदिनो माखासे जोङो बयनियावबो हाबनानै जोङो रंजायो रंजा बाजा बयबो खौसेथिय जायो नोंथांमोननियाव बैसागुखौ माबायदि रंजानाय जायो बा माबायदि फालिनाय जायो नोंथांमोननियाव माने बेफोरबायदिनो जोंनि बायदिनो माने सेमै रंजानाय जायो नामा नोंथां?
औ -औ -औ नोंथाङां आं बुंनि बेखौबो फंनैसो बुंलांसै आंबो जोंनिथिंबो बिदिनो आर'नाइ लाबाय बयबो दख'ना, जोमग्रा देलायनानै गाननानै दख'ना गानसिगोन सोरबा जोंथिं गामसा सोरबा सेंग्राफोर ला लाव हमोबा सेंग्राफोरा गामसा गानसिगोन सिख्लाफोरा दख'ना गानसिगोन बिदिनो देलाय मालाय बयबो बोराय -बुरि गासिबो जमा ओंखारनानै जोंनिथिंबो बिदिनो रंजायो बा मोसायो गोबां बिदिनो जोंनिथिंबो गामि -गामि दानि जुगाव दानि जुगाव बारा बिदि नुसोनाय मोनला मोननाया बयनिबो गामियाव दाबो दङ दंनाया खाम, सेरजा, सिफुं, दल बिदिनो दाबो थायो बयनिबो गामियाव थानाया ओंखारनायखौसो खम नुनो मोनबाय दानिया दङ बिदिनो जोंनिथिंबो दाबो गोबां बिदिनो मोसाग्राफोर दं दल दामनो रोंग्रा दं, सिफुं सुनो रोंग्रा दं गान खननो रोंग्रा दं, नोंथाङा बुंदों जे बयबो लिरै -लिरै लानानै गान खनो औ बेयो जोंनिथिंबो जायो नोंथां बियो जोंनिथिंबो बिदिनो बयबो गावबा- गाव खनग्राफोरा माने जायफोरा खननो रोङो बिसोरो गावबा -गाव मोनसे मोनसे गोदान- गोदान गान गान लिरनानै लानानै बेखौनो खननानै बिजोंनो मोसानाय जायो बिदिनो रंजालायो गोबां खुसि मोनो रंजानानै जोंबो जोंबो बयबो गोजोननाय मोनो जों बयबो आंबो रोंगौ एसे एनै दामनो दल दामनो रोंगौ सिफुं सुनो रोंगौ बिदि बिदिनो आंबो गोबां रोखोमनि बुस्थुफोरखौ दामनो रोङो, सुनो रोङो, आंबो बिदिनो गोबां रंजानायाव आंबो गोजोननाय थाफानाय जायो बेफोराव थांफायो आंबो नोंथाङालाय बैसागु मोसानो थांगोन ना थाङा नोंथाङा
औ नोंथांनिफ्राय जोङो आं नोंथांनिफ्राय नोंगौ माखासे बाथ्राखौ मिथिदों आंबो माने नोंथां नोंथांनि बुंनाय बायदिनो माने आंबो मोसाहैनाय जायो सेंग्राफोरजों ज' ज'यै फुरथि खालामहैनाय जायो बिदिनो जोङो गोरोबलायनानै गामियाव बैसागु फैयोब्लाथाय जोङो रंजायो मोसायो बिदिनो जोंनावबो माखासे उन्दै -उन्दै फंबायमोना बिदिनो खाम दामनो रोंगौ, सेरजा सुनो, रोंगौ बिदिनो बायदि बायदि हाबाफोराव जोंना मुखुब जानानै थायो आरो बैसागु बोथोराव बयबो खौसेथियै ग्रोमोम खोमै मोसानाया मोसायो दामग्राफोरा दामो बिदिनो ज' ज'यै मोसानाय जायो आरो नोंथां जोङो माखासे बैसागुनि गोबां मिथियै बाथ्राखौ जोङो सावरायबाय नोंथांजों माखासे गोनां बाथ्राखौ जों बुंलायबाय आरो मिथिनो मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय उननि सम समाव बेबायदिनो जोङो सावरायनो मोनबावगोन होननानै आङो आसा फारिबाय दिनैनि सावरायनायखौ आं बेयावनो दोनजासिगोन होननानै आं सानो नोंथां।
औ नोंथां जासिगोन दे दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननाय जासि गोन दे। गोजोनथों।